हेल' नोंथां औ नोंथां खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ औ औ नोंथां औ नोंथाङालाय दा मा फांबासिग नोंथां?
अ नोंथाङा आङो दायो माबा मोनानि जामुंखौ जाखांा आं दायो बिसिनिाव दसे गोलांना दंमोन नोंथां।
अ नथा दिनैलाय मोनजानाय खाजाखौ माजों जाखो नोंथां?
नोंथां आं टमेट' नासोमोन नोंथां।
औ आसा आदसा होमबा गिबियावनो आं नोंथांनिसिम आंनि गोजोन हामलायनायखौ आङो गिबियावनो बावहरग्रोबाय नोंथां।
औ नोंथां आंनिफ्रायबो गिबियावनो मोनाबिलिायनो गोजोन खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां औ औ नोंथां। नोंथांमोननिथिं ओ दासान्दि बोथोरफोरा माबायदि नोंथां?
ओ जोंनि थिं दा बोथोरा बारा गरमबो नङा नोंथां। एसे थान्दायानो। अ दाखालिबो बारजा गरम जादोंमोन दा अखा दोमोयो आरोना नोंथां अखा हाहां।
औ दा सानदैथ' अखा गैथ'आ होमबा नोंथां?
अ गैथ'वाआरो नोंथां गैथ'वा।
औ औ औ औ जोंनिथिंबो मैया दाखालिफोरनिफ्राय एसे अखाया एसे गोसायानो हादों। दैफोराबो एसे जाबायानो जायाखै नङा जाफ्रामबाय औ ओमफ्राय नोंथांमोनहालाय न'फ्राव माइफोराा गायखांबाय गासिबो?
औ गायखांबाय नोंथां गायखांबाय।
औ नोंथांआलाय देग्लाय मा माइ गायदों?
रनजित माइ गाइदों नोंथां रनजित।
औ औ होनोमबा नोंथांजों आङो फंनैसो खोथा सावरायनो हागोन ना नोंथां
अ हागोन नोंथां हागोन
औ नोंथां औ जायनोखि जोंहा बिबार बिबार होनबाथ' गासिबो मिथियो नङा होमबा नोंथां बे बिबारा जोंहा ओ मा मा खामानियाव जोंहा बिबारखौ जोङो बाहायो बा जोङो बिबारनिफ्राय जोङो मा मा दिब गबनो बा जों बिबारा जों मानो थाखाय जों बिबारखौ गायनांगौ बेनि सायाव नोंथाङा आंनो फंनैसो खोन्थानो हागोन ना नोंथां
अ हागोन नोंथां हागोन
औ नोंथां
अ जे गिबियावनो बिबारखौ जोङो माबा जेनेबा न'नि फुजा होनाय बा माखासे जेनेबा आग्ट टुइन्टि सिक्स जानुवारि बेफोरनि फिरफिलाफ्राव जेनेबा मान बावनायनि थाखाय बेफोराव बाहायनाय जिखौ
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो
जेनेबा बिबारखौथ' जोङो गासिबोनि न'खराव नुजोबखायो आरो नोंथां जेनेबा फरायसालि जेनेबा माबा मोनसे जेनेबा माबा मोनसे मोनसे जेनेबा अफिसफोर हमना लादो आरो ना नोंथां बेफोराव जोङो बिबारफोरखौ लांगोनाफ्राव गायनायखौ नुखायो आरो नोंथां अ आरो जोंहा बांसिन दानि बोथोराव बिबारखौ
औ
थांनायखौ नुनो मोनो हबा गेन्दा फुलार होननानै आं बै गोमो गोमो गेन्दा फुला होननानै आरो जोङो बिबारनि ओमफ्राय जोङो जे पारफिउम बेफोरखौ बानायो
औ नंगौ नोंथां
औ जेनेबा बिबारा जेने बबेबा बिबारफ जेनेबा मुलि हिसाबैबो बाहायनाय जायो आरो ना
औ औ नंगौ थारैनो नोंथां
अ आरो जेनेबा बिबारखौथ' आङो फुजा होननायावबो बाहायखामो फुजा होननायखौबो बुंखाबाय आरो ना नोंथां नोंथांसिम अ ओमफ्राय बेनिफ्राय बिबार होनोब्ला जोङो आरो बे जोंनो नायनो थाङोब्ला अ आंनियावथ' फोरमायनो रावा बेसिनल'सो आरोना दायो नोंथां माखासे आं मोनथिनो मोनै जे बिबाराव आंनि बुंनाय रावफोर थालांनाय बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ
नोंथाङा बे खम समनि गेजेरावनो जे जों बिबारखौ जोङो दिनैनि समावहाय जेनेबा मानायाव बाहायो बा बिबारखौ जों बबे बबे मा मा खामानियाव जों बाहायो बेनि सायाव जोङो आंनो फोरमायलांखाबायानो आं साबायखर बावहरो नोंथां औ दा ओ दिनै जोंहा दिनैनि समावहाय जोङो बिबार होननानै बुङोब्ला जोंहा मा बिबारा मोनसे ओरैबायदि गोनां ओरैबायदि मोनसे मा जाना फैयो जोंनि जोंनि दिनैनि थासारियावहाय जोङो जोङो बिबारखौ जोङो मा खालामो जोङो मोनफ्रोमबो जों खामानियाव जों दिनैहाय जों बाहायनायखौ नुयो आरो।
औ नोंथां औ
आरो जोंहा मोनफ्रोमबो खामानियाव बाहायनायजों लोगोसे जोंहा बाहायनायनि सिगांआवथ जोङो बिबारखौ गायनांगोन नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां औ
जोङो बिबारखौ जोङो ओ दिनैहाय जोङो न'फोरावबो बा जोङो बायदिसिना जोङो मा नार्सारि बायदिसिना जों अफिस आव जोङो बिबारखौ जोङो गायनायखौ जोङो गिनि समाव नुसैयो आरो जोंहा मा? दिनै बिबारखौ जों गायोब्ला जोंहा समायना नुयो नंगौना नोंथां? जोङो जुदि जोंनि न'नि लांगोनायाव जोङो जुदि मोजां मोजां जेनेखबा जोङो जबा बिबार रोङा बिबार बिबारा गोबां रोखोमनि दङ। जों बे बिबारखौ जोङो जुदि न'नि लांगोनायाव बा न'नि लामा सेराव बा जोंहा मा न'नि थांलाय फैलाय जोङो दरखंआव जुदि जोङो गायनानै दोनो अब्ला जोंहा मा जायो जों बे बिबारखौ नुनानैबो बा बे बिबारनि मोदोमनायाबो जोंखौ मा खालामो मोनसे ओ पजिटिभ हाइभस होयो आरो खायसे मा होयो जोंनो? ओ मोजां थासारि जोंनो होयो आरो। दा जोङो बिबारनिफ्राय जोङो मा खालामनाय नुयो आरो। जोंहा नारसारि लेभेलाव जोङो बिबारनिफ्राय जों फालांगि खालामनायखौबो नयो जोङो नंगौ नोंथां जोङो नार्सारिफोराव जोङो गोबां रोखोमनि जोङो बिबार मोजां मोजां बेसेन गोसा बेसेन गोसा जेरै बिबारखौ जोङो मा खालामो? प्लान्टे खालामनानै जोङो फाननायखौ जों नुयो जोंहा मा? बिबारनिफ्राय जोंहा फारफ्रोमावबो जोंहा मा जायो मदद जानायखौ जों दिनैनि समाव नुयो आरो।
औ
औ औ दिनैहाय जोङो बिबारखौ जोङो नोंथाङा बुं फोरमायलां ओखानाय बायदिनो आरो। जोङो दिनै न'खरनि मोनफ्रोम फुजायानो जा बा माबा मोनसे जोङो फालिथाय बा माबा मोनसे जोङो माबा मोनसे खामानियानो जाया मानो जों दिनै बिबारखौ जों बाहायनाय नुयो नंगौना नोंथां? जोङो दिनै न'खराव जोंहा फुजा जादों बा फोरबो जादों। बा माबा मोनसे एनि भकेजन प्रग्राम जादों। जोङो बेफोराव जोङो दिनै बिबारखौ जोङो गोबां रोखोम जों बाहायनायखौ नु मानो होनबा बिबारा जोंहा मा मोनसे जोबोर माने स समायना मोनसे समायखां होनाय नंगौ ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
औ औ औ आरो जोंहा जोंहा जों आरो फारसेथिं नायनो थांबावोब्ला जोंहा मा नुगौ जोङो बिबारनिफ्राय मा बानायो मा मा बानायो होनना बुङोब्ला नोंथाङा दानि बिनि सायाव आंनो फंनैसो फोरमायलांखाबाय जोंहा बिबारनि सायाव मोजां जोंहा बेसेन गोसा बेसेन गोसा जोंहा मा बानायनाय नुयो जोङो पारफिउम मोदोमाव ला हाग्रा बडि स्प्रे जोङो बेफोरबायदि जो बानायनायखौ नुसै आरो। दिनैनि समावथ' जोंहा मा गोबां माने दाम गोसानि बा बेसेन गोसा बेसेन गोसानि जोङो बिबारफोर बिबार फोरनिफ्राय बेसेन गोसा बेसेन गोसा बिबारनिफ्राय जोङो मा? मोजां मोजां दामि दामि जोङो एसेन जेरै स्प्रे जोङो बानायनायखौ जों नुयो आरो
औ नोंथां
आरोबाव जोङो बिबारनिफ्राय बानायनाय होनना बुङोब्ला जोङो मा नुबावो जोंहा बिबारनिफ्राय जोङो खायसे जोङो बदि मोदोमाव फोननाय थाव आरो मोदोमाव फुननाय क्रिम जोङो बेफोरबायदि जोङो बायदिसिना जोङो दिहुनथाइ बा दिहुननायखौ जोङो नुयो आरो दाम आसा दिनैनि समावहाय नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ औ आरो जोंहा मा जोंहा बिबारा जोंहा मा गोबां रोखोमनि दङ जों दिनै बिबारनि रोखोम बा बिबारा जोंहा मा मा मुं दं जोङो जों मुसान्दयावथ' गोबाङानो दं आरो जों नुयैबो जोंहा गोबां बिबारफोर दंबावो जों बिबारफोरनि मुंफोरखौ जोङो मा बुंनानै बा लिरनानै जोङो फोजोबनाया जोबोर गोब्राब जै आरो दानि समावहाय जोंहा जोंनि सरासनस्रा जोङो नुबाय थानाय बिबार होनना बुङोब्ला जोङो मा नुयो जोङो बयनिख्रुइ समायनासिन बिबार होनना बुङोब्ला जोङो गलाब बिबार बिबार जों नुयो नङगनाा नथा औ जबा बिबार जोंहा जबा बिबाराथ' जोंहा बयनिबो न'खर न'खर जों दा दिनैनि समावहाय जोङो गायनायखौ जों नुयो आरो नोंथां जोंहा आरोबाव जोंहा मा नयो कारटनथा बिबार कार्टनथा बिबाराव जोंहा मा ओरैबायदि मोनसे मुलि मोनसे जोंहा मा बे कारन्था बिबारनिफ्राय जोङो खायसे गोबां जोङो मुलिफोर बानायनायखौ जों नुयो आरो
औ नोंथां
दा जेरैहाय जोंहा दिनैनि समावथ' जोंहा गोबांनियावनो जों नुयो चाइनिस चाइनिस जायो जोंहा गन्थंआव मोदोम बारायनाय बे मोदोम बारायनायखौ जोङो मा नुयो जोङो कारथनथा बिबारनि जोंहा हादोरसि बे रोसिनिफ्राय जोंहा बै चाइनिस जा बेराम बे बेरामखौ जोङो दबफायनायखौबो जोंङो नुनो मोनो आरो जोंहा कारादनदा बिबारनि रोसिखौ जोङो लेनानै जोंनि मेगनाव लायोब्ला जोंनि मेगननि खायसे मा गाज्रि हाबनाय बा माबायाबो जोंहा मा जायो साफा जानायखौ जों नुयो
अ
दा बेनि अनगायैबो जोंहा मा दंबावो जोङो बिबार फोरोंबावो बबा जोंहा गेन्दि बिबार बुंबाय जबा बिबार बुंबाय गलाब बिबार दं जोंहा जोंहा लटास बिबार दं जोंहा आरो जोंहा दंबावो जोंहा बिफां बिफां जोंहा मानलाग्रा बिबार जोंहा बे दिनै बिहां बिफां माललाग्रायबाराथ' जोंहा दिनै बिराद मुंदांखा अर्किड होनना बुङो आरो जों बेखौ अर्किड नोंथाङाथ' बेनिसायाव खोनाखादों जानांगौ अर्खिद होनना बुङोब्ला औ बे अर्किड जोंहा दिनै जोबोर माने गोबां रोखोमनि दङ जोंहा जोङो बेखौ सरासनस्रा जोङो गामिफोराव जोङो गय बिफां ब बायदिसिना जोङो थाइजौ बिफां बा जोंनि बिभिन्न' जोंनि न'नि खायसे जोङो बिफांफोराव जोङो मा जों बिफांनि मोदोमाव जोङो खायसे हासारफोरखौ जोङो बाहायनानै बा गोबोरखि हासार हा होनानै जोङो जोंनि बिफांफोराव जोङो मोदोमाव जोङो मानला होनायखौ जों नुयो आरो। औ नंगौ नोंथां औ दा जोङो बिबारखौ जोङो बेफोरबायदिनो जोङो गोबां बाहायनायखौ जों नुयो आरो दिनैनि समाव। दा बेफोरबायदिनो जोङो बिबार गायनायजों दिनैहाय जोङो बिबारखौ जोङो न'खर न'खर जोङो गायथारनाया जोंहा जोोबद मोनसे मा? ओ मोनसे दायथ' बा मोनसे मा खामानि जानानै फैयो आरो। जोंनि समावहा मानो होनब्ला जोङो बिबारखौ जोङो गायहोननानै जोङो न'खरखौ जोंनि ओ मा न'खरा जोंहा समायना नङाब्लाबो जोङो न'खरखौ जोङो बायदिसिना गाब बायदिसिना बिबार बायदिसिना जोङो बिबारनि जों जा गाब बेफोरजों जोङो जोंनि न' जोङो बांफोरखौ जोङो समायहोनो हायो आरो नोंथां।
औ नोंथां औ
नंगौना नोंथा?
औ नंगौ नोंथां नोंगौ
औ दा नोंथाङ बेयाव माबा बुंबावगोन नामा नोंथां?
अ नोंथां आं बुंनांगौआथ' बाथ्रााया जे बुंनांगौ नोंथाङा बुंना जोबखाबाय।
औ नोंथां औ
आंनिफ्रायबो माखासे आं जि थादों
औ नोंथां औ औ औ दा होमबा जोंहा समाबो जानानै फैबाय। नङा नोंथां औ आं दा जोबखयाव मोनसेल' बुंबावनो सानदों आरो नोंथां।
औ
औ जोंहा दिनै नोंथाङा आंजों बे समखौ होनानै आं मोजां मोजां खोथा रायज्लायबाय दिनै आं जा खायसे मिथिययो जा खोथाफोरखौ नोंथाङा आंनो फोरमायलांबाय। स' बेनि थाखाय आं नोंखौ रोजा रोजा साबायखर बावो। आं आसा खालामबावो जे आं आरोबाव नोंथांजों इयुनाव जों बेफोरबायदिनो मा? मोजां मोजां जोङो खायसे खोथा लानानै सावरायनो मोनबावगोनखौ आं आसा थि आरो नोंथां।
औ नोंथां आंनिफ्रायबो नोंथाङा जे आंजों दसे सम रायज्लायनो फन हरनानै